हेल' अ हेल' नोंथां। ओ नोंथाङा दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन - हागोन।
अ ओ आं दायो बेबाराव बर' फोरनि बेफार फालांगिनि सोमोन्दै दसे सावरायनो सानदों।
औ।
ओ बर'फोरनि बेफार फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखायो नोंथाङाबो एसेबाबो। ओ बिनि गेजेरावनो जेरै गाहाय बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जों आबाद मावनायखौनो जों लानो हायो बर'फोरनि बेलायावहाय मानो होनबा बर'फोरा आबाद मावनानैनो गाहायै गावनि गावसोरनि माने जिउखौ दैदेनबोदों बा खुंबोदों आरो न'खरखौ दैदेनबोदों। बेबायदियाव जेरै आबादनि बेलायावबो बा आबादनि बेफार फालांगि खालामनायावबो गोबां माने रोख खोमनि दङ जेरै फिथाइ सामथायनि बेफार फालांगि बा इदिनो ओ बिफां ओ बिफां फुलिफोरनि बेफार फालांगि बेनि अनगायैबो जेरै ओ इदिनो माइ बा सबाय हारिनि माखासे बेफार फालांगि आरो बेनि अनगायैबो बर'फोरनि बेफार फालांगि हिसाबै जोङो खायसे खायसेखौ जोङो खायसे आइजोफोरखौ जि दानानैबो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो माने ओ हाबा जेरै जेखाइ खबाइ हेबनाय बायदिफोरावबो जों बेफोर फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो। बेबायदि जों माने बर'फोरनि बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो। ओ जेरै गाहायै आबाद मावनायखौ जेरै आं बुंदों ओ आबाद मावनानै जों मा खायसे आबादारिफोरा माने गावसोरनि जानायनि अनगायैबो माने आथिखालावहाय गोबां माने गुवार - गुवार माने आबाद मावनानै बेफोरखौ माने बेफार फालांगि एबा फाननायनि बेलायाव रांखान्थिनि बेलायाव लांदों जों नुनो हायो आरो बेनि अनगायैबो माने बिसोरो गो दैज्लां बोथोर आरो गोज्लां ओ दैज्लां बोथोर आरो गोजां बोथोरावहाय बायदि रोखोमनि आबाद मावनानैबो जोङो बे मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैबो बे बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि गेजेराव जेरै आलु, कफि, ओमफाय इदिनो गाजर बायदि रोखोमनि माने अलकबि बायदिफोरखौ फान्थाव बानलु बायदिफोरखौ जोङो माने आबाद मावनानै माने बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो
औ।
फिथाइ सामथाइनि बेलायावहाय जों बुंनो हायो फिथाइ सामथाइ ओ गोबां माने जायगायावनो खायसे - खायसे आबादारिफोरा गोबां रोखोमनि जेरै थाइजौ, खान्थाल, समफ्राम, बैग्रि बादिनो स्ट्रबेरि एबा इदिनो माबा मा होनोमोनलाय? ओ ड्रागन, थरमुस माने बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै फिथाइ सामथाइनि बेफोरखौ बेफार फालांगि महरै ओ बर'फोरा बाहायबोदों बा बेफोरखौ माने गावसोरनि न'खरखौ दैदेननायावहाय माने गोरलैसिन जानायनि थाखाय बेफोर आबादफोरखौ माने गुवार - गुवार मावनानै बा गोबां रोखोमनि मावनानै माने जिउ खांबोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो खायसे - खायसे माने गामियाव थानाय ओदिनो सुबुंफोरा गावनि रोंगौथिखौ लों रोंगौथिजों माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफांखौ दाननानै बा बिनिफ्राय आइजें आइला दिहुनन्नानैबो फाननायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय खायसे खायसे ओ सुबुंफोरा उवाल गाहेनखौ खौबो माने बेफार फालांगि नि बेलायाव बाहायदों आरो बेनि अनगायैबो जेरै जेखाइ खबाय बायदिफोरखौ जोङो हाथाइ हाथाइसालिफोराव गोबां बर'फोरखौ बेफार फालांगि खालामनाय बा फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो सेन ख'खा फल' बायदिफोरखौबो जों फाननायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो ओ बेफार फालांगि महरै जोङो खायसे खायसे आबादारिफोरा ओ गयनि बेफार फालांगिखौबो खालामनाय मोनो आरो माइ दैनि बेफार फालांगि खालामनायखौबो जों मोननो हायो। आरो थिग बेबायदिनो खायसे खायसे आरो थालिर बागान बा लेबु बागान बिदिनो थारुन बागान बायदिसिना रोखोमनि माने आबाद मावनानै माने बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो खायसे फेया फाथैनि मा होनो बेफार फालांगिबो खालामनायखौ जों मोननो हायो बेफोरबायदि बे बेफार फालांगि खालाम खालामनाया माने गावखौ मोनसे ओ गोजौ थाखोआव सिनायथि होनायखौ जों मोननो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बेफार फालांगि खालामनायजों लोगोसे नों गावनि समाज बा ओ गामि बा हारि मोनसेखौ गोजौआव दैखांलांफायो। बेजों लोगोसे खायसे खायसे ओ बेफार फालांगियावहाय जाफुंसार जानाय सुबुंफोरा सरखारनिफ्राय माखासे दान बान्थाबो एबा माखासे बिमुंबो बा मोननो हानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेरजों माने गावनि जिउखौहाय दैदेनलांनो हायो होननानै आं बुंनो सानो माने बेफोर मोनसे थांना थानायनि रा खालामा बिनि गेजेरजोंनो बिनि गेजेरजोंबो जे सु बुङा माने गोबां माने गावखौ ओ गोजौ थाखोआव बा गुबुनफोरनि बायदि गोजौ थाखोआव दैखांनानै दोननो हायो। बेखौ जों मोननो हायो मानो होननानै होन्ला बांसिन सुबुङानो सोरखारनि माखासे साख्रि बाख्रिफोरखौ बांसिन उन सोङो बा होसोयो नाथाय बेफोरबायदिनि अनगायैबो जे
बेफोर बेफार फालांगियाबो माने गावनि जिउखौ दैदेननायावहाय गोबांथार बिफाव होयो बेखौ जों मोननो हायो‌। दा बेफोरबायदिनो बर'फोरनि माने माखासे बेफार फालांगि खालाम नाय बा बिदिनो बायदि रोखोमनि ओ दिनो मावनाय दांनाय बिनि अनगायैबो खायसे खायसेया माने जि दानायबो जिफोरखौबो जि दायै दायै माने फानहरनाय बा बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबायदिखौ मोनो आरो खायसे खायसे या इन्दिनिबो फिसिनानै बेफार फालांगि खालामनाय जेरै फिथोबखौबो फानो आरो एम्फौखौबो फाननानै रां खामायनाय जों बेफोरखौ मोननो हायो। बेबायदिनो जोङो बर'फोरनि माने बेफार फालांगि खालामनायनि बेलायाव बुंनो थाङोबा गाहाय आबादखौनो बुंनो हायो बिनि उनावसो जोङो मोननो हागोन माने बायदि रोखोमनि आबाद मावनो माने बेफार फालांगि खालामनाय। खौ जों मोननो हायो आरोना दा नोंथांनि नोंथाङा बेफार फालांगिनिसो आरो माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
औ औ नोंथाङा बेफार फालांगिनि गोबां थायानो बुंलाखाबाय नोंथाङा। ओ आंबो फंनैसो बेफार फालांगिनि खालामनायनि सोमोन्दै बुंनोसै। नोंगौ थारैनो गोदो ओ गोदो गोदायहाय माने बर'फ्रा माने बेफार फालांगिनि सोमोन्दै बारा सानामोन आरोना नोंथां।
औ
औ बिदिनो जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि जेनेबा मैगं थाइगं जेरै दिंखिया, लाफा सायख' आरो बिदिनो ओ मैद्रु ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो हाग्रानिफ्राय मैगं थाइगं ओ मोननायखौ जों थाङोमोन नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जों बे हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौहाय - ओ थारैनो बेफार फालांगि खालामनायाव जोङो मोननो थांबाय आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जेने बै दिंखिया दिंखिया मैगंखौबो जोङो बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनसै। आरो बिदिनो जेनेबा मैथाया न' न'आव थानाय जेनेबा मैथायानो जा आरो बिदिनो गोबां जेनेबा ओ मैद्रुयानो जा जिखुनु जेनेबा हाग्रानिफ्राय मोननाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय, बेफोरखौ जोङो मा बेफार फालांगि खालामनायाव जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां। आरो थिग बेबादिनो आथिखालाव नायोब्ला जोङो माइ आबाद मावनाय, माइ आबाद मावनायनि ओ माइ आबाद मावनायखौबो माने आथिखालाव जोङो गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। जेरैबाय माइखौ माइखौहाय जोङो फाननानै ओ गोबां रां मोननो हायो आरो थिग बेबदिनो जोङो न'खरावनो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो जिब जुनार ओ ओ जेनेबा फिनानैहाय जोङो मा बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालाव। ओ बेबादिनो जोङो नायोब्ला जेरै अमा दाउ, बोरमा बेफोरखौबो जोङो न'खरावनो फिनानै जोङो ओ गोबां माने रां आरजिनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो। आरो नोंथां बुंनाय म ओ। बर'फोरनि दानाय लुनाय, गान्नाय जोमनायनि बेलायावबो जोङो नायोब्ला गोदो गोदायहाय माने गाव गावनि गाननाय जोमनाय बेखौ माने ओ बर' आइजोफ्राहाय गावनो आखाइजों बानायनानै माने गाननायखौ जों नुनो मोनो, मोनोमोन आरो नोंथां।
औ।
औ ना-नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जोङो बेफोरनिबो बेफोरनिबो ओ बेफार फालांगि खालामनायखौ जों गोबां नुनो मोनसै। थिग बेबायदिनो जेनेबा ओ गाननाय जोमनाय जेनेबा दख'ना, दख'नाफोरखौ जोङो गाव गावनि जेरै मुं दोननानै जेनेबा दख'ना स्थरनि मुं दोननानै जोङो गोबां रोखोमनि ओ बेबायदिनो मुं दोननानैहाय माने दख'नाखौ जों फाननायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ आरो बेबायदि नायोब्ला जोङो ओ मैगं थाइगंनि बेलायावबो नोंथाङा माखासे बुंलांखाबाय मैगं थाइगंनि बेलायावबो। नोंगौ मैगं थाइगंनि बेलायावबो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो जेरै न'खरावनो जोङो गायनानै जेरै मा होनो आलुआनो जा लावनो जा, जोगोनारानो जा, फान्थावानो जा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानै जोङो मा आथिखालाव बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै।
औ।
आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा मिथिंगानि बिफां लाइफां, नोंगौ बिफां लाइफाङावबो जोङो ओ गोदोहाय जोङो मान ने मा ओ बिफां लाइफांखौ जोङो न'खरावनो जोङो बायदि रोखोमनि जेरै ओ माइ जेनेबा माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां बिफांनिफ्राय जोङो मा नांगोल बायदिसिना रोखोमनि जोङो जेखाइ, खबाइ ना गुरनो थाखाय बेफोर बायदि रोखोमनि जोङो मा ओ आखाइजोंनो बानायनानै जोङो बेखौ बर'फ्रा मा ओ बेबादिनो बाहायोमोन आरो नोंथाङा नाथाय आथिखालाव नायोब्ला बेफोरखौबो जोङो जेखायानो जा खबायानो जा बेफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि जेरै ओ माने आथिखालाव नायोब्ला बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ
औ बेबादिनो जेनेबा गाव गावनि न'खरखौ ओ ओ जेनेबा जौगानो एबा सुंथानो थाखाय आरो बेबादिनो जेनेबा न'खराव थानाय ओ फिसालानो ओ फिसाफोरखौ फोरोंनो था खाय जोङो मा ओ रांखौ आरजिनो थाखाय आथिखालाव बर'फ्रा माने गोबां ओ नाजास नाजानोसै आरो नोंथां।
औ
औ आरो जेनेबा बेफार फालांगि खालामनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोङो न'खरावनो फिसिनाय जेनेबा मोसौ सौखौबो जोङो मा ओ बिनि मोसौनि जेनेबा जोङो मोसौ ओ मोसौ फिसिनानै जोङो बिनिफ्रायबो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै मोसौनि गाइखेर मोसौनि गाइखेरखौबो जोङो फाननानै जोङो रां आरजिना आ रां आरजिनो हायो। आरो बेबादिनो जोङो औ मोसौनि गाइखेर मोसौनि गाइखेरबो जोङो फानो आरो बेबादिनो जेनेबा आरो गोबां रोखोमनि जोङो बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनबावो। ओ जेरै नायोब्ला जोङो ओ बायदि बायदि रो खोमनि जेरै मा होनगोन बेखौ ओ गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायावबो जोङो माने बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनसै आरो नोंथां। नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जोङो बे बर'फोरनि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायखौ जोङो मा गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो जोङो माने गोबां मेचिनजों मेचिनजोंहाय माने दानाय लुनायखौ माने मेचिनजों बानायनानै जोङो गुबुन जाथिफ्राबो माने गोबां रोखोमनि ओ बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो माने नुनो मोनसै आरो आथिखालाव नायोब्ला नोंथां।
औ
औ आरो नोंथाङा जेनेबा माखौ जेनेबा बांसिन जेनेबा बर'फ्रा आ जेनेबा मुं मोननाय जेनेबा मा बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोना जेनेबा मुं मोननाय जेनेबा बेफार फालांगिनि सोमोन्दै।
नोंथांनि सोंनाया सोंफिनलनाय खनसेबाव।
जेनेबा बिदिनो जोंहा जेनेबा गावनि माने मुं मोननो थाखाय जेनेबा बेफार फालांगि खालामनाय मा बुस्थु बेयो माने नोंथां।
माने बेफार फालांगि खालामनानैहाय गाव मुं मोननाय।
औ औ
आतसा बि बिदि होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां मोननो हायो जेरै ओ इण्डि एमफौ फिसिनानै जेरै ओ मुं मोनदों बर' आइजोफोरा जेरै जोङो मोनथिनो हायो उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि जिल्लानि सासे आइजो जेरै रम्बासि होननाय बिथाङा बो माने ओ इन्डि एमफौ फिसिनानै गोबां माने ओ जि दानानै दिहुननानै गावनि मुंखौ गोजौ थाखोआव दों आरो बेफार फालांगि खामनानै गावनि न'खरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आइजोफोरनोबो खामानि होनानै बिसोर न'खरफोरखौबो बियो माने हेफाजाब होदों होननानै जों बुंनो हायो दा नो नों थां दिनैनि जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय बेसेयावनो दोननोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे जागोन औ।